औ नोंथां
खोनादों।
हेलौ होनदों नोंथां
औ नोंथां खोनादोंनाआं रायलायनायखौ
औ खोनादों माबाफोर खोथा दंमोन नामा नोंथां?
औ
औ नों
दसे समाव रायज्लायनो हागोन नामा?
औ
नोंथाङा मा खालामदों दा?
आं दा ओरैनो जिराय बोथोराबो गरमथार ना। नोंथाङालाय मा खालायदों?
आंबो दा ओरैनो दंखोयो। मा ओंख्रि जायामोन नोंथाङा?
जोंना ओंख्रिया आलुसोमोन नोंथां नोंसिनालाय मा ओंख्रि?
जोंना सबाय जहलसो ओमफ्राय आल फाजा जोंन नोंथाङा आं माबा मोनसे सोंनो सानदोंमोन नोंथांनाव
औ नोंथां मा खोथा
आलुखौ माबोरै गायो बेखौ खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा? खोनादोंना? हेलौ नोंथां हेलौ
हेलौ
औ खोनादोंना?
हेलौ
औ हेलौ
खोनायाखै नामा नोंथां?
आं खोनादों खोनादोंना खोनायाखै
खोनादों दे नोंथां खोनाबायना एबार आंनि रायलायनायखौ
औ खोनादों बे
बिदिब्ला आं खिन्थानोसै माबोरै गायो गिबि गिबियावनो जोङो आलु गायनो थाखाय हाथायाव आलु जोलै बायनानै लायग्रनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जोङो आलुखौ गायनो थाखाय जोंनि खाथियाव थानाय हा एबा बारियावनो गायनाय जायो। गिबियावनो जोङो हाखौ हाग्राफोर दुमदोंबा हाग्राखौ मोजाङै एवस्रांनानै लाग्रोयो बेनि उनावहाय हाखौ फोमोननो थाखाय जोङो नांगोलजों बा थ्रेक्टरजों एवनाय जायो आरो नोंथां बेखौ
औ
जेब्ला एवखाङो अब्ला जोङो हायाव हासार सारना होनाय जायो। हासार सारनायनि उनाव आरो जोङो आलु गायनो थाखाय नांगाल जों सिनबोनानै लाग्रोनाय जायो आरो हाखर बिनि उनाव
हेलौ
बिनि उनाव आरो जोङो आलुआ आलुखौ हाखावनाय जायो आरो नोंथां गिदिर गिदिरफोरखौ आरो अबबा-अबबा फिसाफोरखौ हाखावालासिनो जोङो बे हा सिन बोनानै लानायाव दोनना होनाय जायो आरो दोनना होनायनि उनाव जोङो बेखौ हाजों फबो। फबफिनो फबनायनि उनाव आलुखौथ' जोङो गोजां बोथोरावसो गायनाय जायो नङा होनबा नोंथां?
औ
थ' जेब्ला आलुआ खिलियो बा रोदा सुबैयो होमबाथ' ओंखारबोयोना हानिफ्राय त'' बिनि थाखायनो गोजां बोथोरावथ' बिराद निहोर आरो खुवा खुयो त' आलुवा थैनायनि बिराद सान्स दङ त' बिनि थाखायनो जोङो सायाव जिगाब खोबसि नना होनाय जायो आरो नोंथां बे थैयैनि थाखायनो। एबा गाज्रि जायिनि थाखाय आरो, बिफाङा जोङो बि बिदिनो ओमफ्राय मोजाङै जोथोन लानांगौ। दो बांद्राय रानस्रावस्राव जायोबा दै होनानै होयो आरो साइद-साइद दावहाय जोङो आलु गायनायनि साइदजोंहाय हाया जाहाथे बांद्राय रानस्राव जाया आलुआ मोजाङैनो देरबोनो हायो बिदि आरो नोंथां। दा नोंथांमोननिथिंलाया आलुखौ माबायदि गायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
बिथिंबो नों जेरै खोन्थालांदों बेबायदि दिनो गायो। औ हेलौ
नोंथांनि रावखौ बारा खोनानो मोनासै।
खोनादों नोंथां? हेलौ खोनायाखै नामा? औ, हेलौ नोंथां,
नोंथांनि
एसे गोबारै रायलायनो हागोन नामा?
खोनागासिनोमोन नोंनिखौ आंनिखौ खोनाहैयाखै नामा? हेल'
हेल'
हेल' खोनायाखै नामा नोंथांआ? हेल' हेल' नोंथां हेल' नोंथां हेल' खोनायाखै नामा आंनि रायलायनायखौ?
हेलौ
हेल' नोंथां
नोंथांनिखौ बारा खोनायासै रावखौ।
आं रायलायगासिनोमोन खोनायाखै नामा हेलौ।
नोंथाङा नेटनि प्रब्लेम दं नामा?
नेटआथ' दङमोन। ओमफ्राय खोनायाखै नामा आंनि रायलायनायखौ।
आंनिखौ खोनादोंना खोनायाखै नोंथां?
नोंथांनिखौ आं खोनागासिनो। हेल'
हेल'
औ हेल'
नोंथांनि रावखौ बारा खोनायासै।
आंथ' नोंनिखौ खोनागासिनो आंनिखौ खोनायाखै?
हेल' नोंथां। हेल'
हेल'
हेल' नोंथां। हेल' नोंथां। खोनायाखै नामा?